हेलौ'औ ओ नोंथांआ मा उथ
आंथ' दायो फ्रियानो दंथ'यो
अ खबरफोरा माबोरै?
मोजाङानो।
अ आं नोंथांजों मोनसे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन
औ
औ ओ बर' गोदोनिफ्राय जेब्ला बर'फोरा ओ बिदिनो समाज दानानै रायजो जाजेनदोंमोन जेब्लानिफ्राय जि जोम दानाय दानाय गाननाय अब्लानिखायनो बर'फोरनाव गोबां रोखोमनि दोरोङारि गाननायफोर दङ।
औ।
बैफोरनि बर'फ्रा बैफोराव गोबां आगरफोर आगरफोर एरो बेयाव आगरफोरनि नामनि नामफोरखौ एसे नोंथांनिफ्राय मिथिबा मोजां जागौमोन।
बारा एसेबां मिथिया होमबाबो मोनफा मोननै मिथिया आरो माने गोदोनि आगरफोर बुंनो थाङोब्ला जोंना जेरै दख'नाफोर दायोब्ला फारौ मेगन आगर होनो ओमफाय दिंखिया बिबारनो माने गोदोनि आरो इयो ओमफाय
औ
दाउसा मोख्रेब ना माबा बिदि मोनसे आगर दङ बे फिसा फिसानो बेफोरबायदि दं आरो जेरै ओमफाय आंबो बारा मिथिजोबा।
औ।
बिदिनो दिंखिया आगर ओमफ्राय
औ हाजो आगर
हाजो आगर औ।
बेबायदिनो दं आरो औ।
अह
ओमफाय बर'फोरनावथ' मा होनो ओरै सोनाबनि बर'फ्रा गानग्राखौ मा होनोमोनलाय ओमफफ्राय आरो ओरैजाय सानजा खैजायनियाबोथ' मोनसे मोनसे गानग्रा दख'ना दंना मोननै रोखोमनिबो दख'ना दं बर'फोरनाव
आंथ' बारा एसेबां मोजाङै मिथिजोबा
औ।
उम
ओरैजाय जेबा सानजाखि सानजारिफोर गानग्राखौ लांगा
अ सानजारिफोर औ मेख्ला
बेबायदि होनो।
उम।
ओमफाय द'खना ओरैनो जि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरनि मा मा दङ' बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' जोंनिया गाननाय जोमनाया जोंनियाथ' बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला जोंनिया द'खनायानो मेनखा आरो द'खनायाबो गोबां रोखोमनि दं जेरै जों गावनि आखाइजों दाना गाननायखौबा बेलेग जायो आरो मालायनि बेलेग मेचिनफोराव दानायफोरा बेलेग जायो। बेफोरबायदिनो आरो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होनोब्ला आर'नाय
उम।
ओमफाय गामसा आरो दंबावो गोबांथार आंबो बारा एसेबां माने मिथिजोबा।
ओमफाय ओ द'खना थावसिबोथ' दङ' बर'फोरनाव।
औ।
बाहायो
द'खना थावसिखौ इदिनो द'खना थावसि होनोब्लाथ' आहा आंथ' बारा मोजाङै मिथिया होमबाबो द'खना थावसि होननाय खोनायो आरो ना। जेरै जोंथ' बैसागु हारिफोर रंजानाय फोरबोबा जोंनिया बर'फोरा द'खना बिदन खौनो बांसिन गाननानै रंजानाय मोसानाय जायो एबा जोंनि बांसिन जोंनियाव बांसिन सोलिबाय थानाया जेरै जोंनि द'खना बिदन जेरै गोमो द'खना बेफोरबायदिनो। हौवासाफोरनि बुंनो थाङोब्ला गामसा ओमफाय माबा बुंनो सानदोंमोन? हेलौ। हेलौ औ। दासो खोनादों औ।
आरो मोनसेबाव ओ माया? लायनो थाङो अब्लाबो गोदोनि मानसिफ्रा गानोमोन बांसिन गानोमोन जानांगौ दाथ' बारा द'खना थावसिखौ बिबदि माइनाव लायनाय आग लायनायफ्राव गानोब्ला
औ हो
उम्म दा मोनसे जेनेबा जों बरफोरनावथ जोंनि आंगो गाननाय जोमनाय दङ जों बर'फोरा दा गावनि गाननाय जोमनायजों माबायदि सिनायथि जानो हायो दा एसे बुंनो हागोन नामा
जों बर'फोरा गावनि गाननाय जोमनायजों माने जोङो अबबा मोनसे जायगायाव थांबाबो माने बेलेग बेलेग हारिनि मानसिफोरा जोंखौ दख'ना गाननायजों माने बेयो बर' होननानै सिनायथि लानो हायो आरो जोंनि बर' द्रेसानो बयनिख्रुइ समायनासिन बुंजायो मानोना बर' दख'ना गानोब्ला बयखौबो समायना नुयो मोजां नुयो जेरै गुबुन हारिनि मानसि सिफोराबो बर' दख'ना गाननानै आजिखालि गिदिङो खायफा खायफा जायगायाव ओ इदिनो
आरो जोंनि आंथ' दख'ना गाननानै बुहुत मोजां मोनो
औ ओ जोंथ दा टाउन सहराव थानाय बांसिन बर'फोरखौ बर
बर' दख'ना गाननाय नुनो मोनलियाथ' आरो गानो इसोरबो माने इदिनो अह माबा मोनसे बर'नि माबा मोनसे फांसन हारि जायोबा इसोरबो बर'नि ड्रेस गानो जेरै गुवाहाटिफोरावनो दायो माबा मोनसे बर'नि जेरै बर'नि बर' हारिनि माबा मोनसे फांसन हारि जायोबा बिसोरबो बर'नि ड्रेस गानो माने जोंनि हारियाल' नङा बेलेग हारिबाबो
हेलौ